हेलौ
खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा
जाहोनखौ
औ
हेलौ
अ खोनादों दे बुं औ खोनाखै
अ एसे फोरमायना होनाय फोरमायफिननाय
ओ नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय कल खालामदोंमोन एसे फोरमायना होदो।
अ बै ट्राइबेलनि ट्राइबेलनि थाखाय सोमोन्दैनि थाखाय मिथिनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन नोंथांखौ।
औ
फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा एसे?
औ फोरमायजागोन। दा जोंहा ट्राइबेल होनना दावबायनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंहा मोनसे गाबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव दावबायलांनाय
औ
बिदिखौनो बुंनाय जायो जेरैबायदि जोंहा बेबायदिबायनो दावबायनाया गोबां रोखोमनि दङ जेनेबा।
औ औ
ओ जेनेबा फरायसालियाबो दावबायनो लांनाय दोङो जेरैबायदि नेबाय कलेज कलेज लेभेलावबो दावबायहैनाय बेफोरबायदि खालामनाय दङ लोगोसे नों गावबा गाव पार्स'नेलि बेफोरबायदि दावबायहैनो हायो। दा जोङो दावबायनायखौ मानो खालामो होनना बुङोब्ला जा जोंनि गोसोनि खायसे जोंनि सखु‌‌ दुखु दुखु जेनेबा सुबुं माहारिनि जिउआवथ' बांसिन बांद्राय माने ओ माने माखासे जेंना जेथो थायो नङा होमब्ला?
औ नोंथां नंगौ।
बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ माने बा दसे समनि थाखाय बावगारहोनो
औ नोंथां
एसे मिथियै माने बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय जों मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे मोनसे जायगायाव माने दावबायनानै दावबायनानै जों माखासे खोथा सोलोंनो थाखाय दावबायो आरो। दे बेेफोरबायदिनो माने जोङो दावबायनाया माने जोंनि गोसोखौ माने गोजोन होनायजों लोगोसे माखासे सोलोंथाइ होयो होननानै जों बुंनो हायो।
औ नोंथां नंगौ।
दावबायनायजों जों माबायदि सोलोंनो हायो होनना बुङोब्ला
औ नोंथां
दा जों गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानै माखासे बैफोर जायगानि सुबुंफोरनि माने बिसोरनि
माने दुखु जारला माने माबायदि साद जार्लायाव माने गहबनानै दङ आरो माबादि सुबिदाजों माने बिथांमोनहा माने जिउ खांबाय दङ। आरो बिथांमोननि माखासे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय माखासे बिथिंखौ माने जोङो बिथांमोननिफ्राय माने सोलोंनानै लानो हायो आरो।
औ नोंथां।
दा बेफोरबायदिनो खायसे नों सासे आबादारिया गुबुन मोनसे द जायगायाव दावबायनानै थाङोब्ला माने बियो गुबुन माने जायगायाव आबादखौ माबायदि मावो बेखौ माव माने बियो मिथिनानै एबा सोलोंनानै लानो लानानै फैयो आरो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ हानद्रेद पारसेन्ट।
बेफोरबायदिनो सासे फोरोंगिरिया मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव दावबायोबा बै जायगानि माने फोरोंगिरिफोरा माने मा बायदि माने टेकनिकजों माबायदि आयदाजों माने फरायसाफोरखौ फोरोंनानै माने माबायदि माने
नंगौ नोंथां
सासे फोरोंगिरिया सोलोंनानै लाना फैयो आरो।
औ नंगौ नोंथां
आरो
नंगौ
जोंनि जि जेंनाफोरा बि माने जों सानोना माने जोंनि जिउआव ओरैबायदि अब्ला माने जों खायसे जेंनाया जोबोद फिसा फैबावो बेखौ जोङो मिथिनो हायो आरो। दा जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जेरैबायदि मिथियो जोङो दैमा मोनसेया
उम औ
एसेबां माने जेंना जेथोजों माने बे हाजो खमखरनिफ्राय ओंखारबोनानै माने बेसेबां जेंना जेंथायआनो फैयाथों मानो बेयो गावनि थां
औ
हेलौ
अ खोनादों नोंथां
औ दा बेफोरबायदिनो औ माने दैमा मोनसे जेसेबांखि जेंना जेथो गावनि थाखाय नङा होनब्ला नोंथां?
नंगौ नंगौ
दा बेफोरबायदिनो माने जोङो माने सुबुं माहारियाबो खायसे जेंनाफोरखौ नेवसिनानै माने जों जोंनि थांखिसिम माने ओ मा मा होनो सहैनो नाजानांगौ। बाला आरो दा बे दावबायनायनि दावबायनायनि बिथिङाव नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो दङब्ला फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां दावबायनाय होनोब्लाथ' नोंथाङानो बुंखांबाय नङा होमबा? दावबायनाया बायदि रोखोमनि थानो हागौ।
उम
बा हारसिङैनो दावबायनोबो हायो।
औ
सोरबा लोगो लेवाजोंबो दावबायनो हायो।
औ
सोरबा कलेजनिफ्रायबो दावबायबायनो हायो स्कुलनिफ्रायबो दावबायनो हायो दावबायनाया
औ
मा रोखोमनि जोंहा सेफटि बा माबा लानो गोनां आरो नेमखान्थि मानिनांगौ जायो।
औ औ
दा एसे बेनि सायाव सुंद' फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा जे ओइ माबा फोर नेमखान्थिफोर मानिनांगौ जायो नामा जोंहा?
औ औ औ नेम दा रावथ' गोबां दङ जेरैबायदि जोङो जोङो गिबियावनो माने जोंनियाथ' दा अनलाइन जुग एबा डिजिटेल जुग नङा होनब्ला नोंथां?
नंगौ नंगौ।
बे जा दा बे बिसोरनि रुल्स रेगुलेसन बेफोरो माबाफोर खौ जोङो सब माने जों अनलाइन माने डिजिटेलि जोङो गासैखौबो चेक खालामजोबना लानो हायो।
नंगौ नोंथां। नंगौ
माबाय माने माबाजों माने जेंनाजों भुगिनो गोनां जायो बेफोरखौ नोङो माने बे माने डिजिटेलि जों मिथिनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
हमना ला जोङो गोजौ जों लादाख
औ नंगौ नोंथां।
एला गोजौ हाजो बे गोजौ हाजोब्ला माने बेयाव माने जोङो अक्सिजेननि गोनांथि जानानै फैयो। होननानै जों माने अनलाइन सार्च खालामबा मिथियो आरो। बेनिखायनो बेफोरबायदि जोङो गावनि मा सेफटिनि थाखाय बेफोरबायदि माने मेडिसिनानो होन बायदिसिना रुल्स रेगुले सनानो होन बेफोरखौ जोङो गासैखौबो मिथिग्रोना लानानै माने जों गावनि सेफटिखौ माने खालामना लानांगौ आरो। आरो नोङो खायसे खायसे ओनसोलफोराव माने गावबा गाव जायगानि माने रुल्स फोर थायो। बैफोर रुल्सफोरखौ माने जोङो मिथिनानै लानो नांगौ आरो। नङाब्ला माने नोङो जोबोद गिदिर गोरोन्थि माने जेंनायावबो भुगिनो गोनां जानो हागौ।
औ नोंथां
दा आरो गारि मथरफोरनि बुङोब्लाथ' माने गारि मथरनि माखासे रुल्सफोरखौथ' मानिनांगोन। दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला बै नागालेण्ड, मिज'राम,
औ
जोंहा माने जोबोद दिसिप्लिनै माने ओ गारि मथरनि रुल्सफोरा मानि जायो नाथाय गुबुन जागाफोराव बारा एसेबां मानि जा जाया
औ नोंथां नंगौ।
खोथाफोरखौ माने जोङो मिथिनानै लानो नांगौ आरो। नङाब्ला माने नों माने जेरैबायदि गारिनि सालान जायोना बेफोरबायदिनो गोबां माने गारिफोरावबो माने सालान जानानै नोंनि खरसायाबो बारा जानो हागौ आरो।
औ नोंथां नंगौ।
नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोसो दंब्ला बुंजागोन।
गोबां जायगा बेरायफेरबाय नङा होनबा?
औ औ
मा मा जायगासिम ओरैनो बेरायफेरफोरखो नोंथाङा हारसिङै बेरायदों लोगो लेवाजों बेरायदों?
दा बेरायनायाथ' जोङो बांसिनै लोगोफोरजोंनो बेरायनाय जादों दा सेंग्रा समबो नालाय उम बे बेनि उनावथ' जोंहा माब्लाबा माब्लाबा फेमिलिजों थांनाय जायो। बांसिन माने लोगोफोरजों दा सेंग्रा समखाय माने लोगोफोरजों थांनानै बांसिन माने रंजानायखौ लानो हायो एबा मोननो हायो बेफोरबायदि सानो आरो।
औ नोंथां नंगौ।
औ
नंगौ नोंथां
औ दा समाबोथ' एसे बावबाय नोंथां। माने उननि सम समफोराव माने जोङो खाबु मोनोब्ला रायज्लायबावनोसै।
दे दे जागोन औ
औ औ दे।
द